हेल' नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों नामा? हेलौ नोंथाङा दासान्दि बोरै दङ?
अ मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां
दं नोंथाङा
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
अ दासान्दि नोंथाङा मा खालामगासिनो? नोदङ
आं दासान्दि आबादखौनो मावनानै दङ नोंथां आं बांसिनै थालिर आबादखौ मावो
नोंथाङा दासान्दि माव मावनानै दङ
आंबो दासान्दि आबादखौनो मावो नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मा आबादखौ बांसिनै मावो?
ओ ओ आङोथ' दासान्दि ओ आबाद आबादखौ ओरै ओरैनो एसे एनै मावफानायजों लोगोसे आङो आंनि मेइन ओ मावनाय हिसाबै आङो एम्फौ फिसिनायखौनो बांसिन गोसो होयो ओ। आबादखौ आङो सायथ साय ओरैनो मावफानायल' जायो ओ मैखोमै आङो एम्फौ फि फिनायखौ नो मावनाय जायो
बिदिब्ला नोंथाङा एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां
दे फोरमायनाय नोंथां
एम्फौ बांद्राय बाय बांद्राय नङा नोंथां एम्फौ ओ ओ इन्दिफ एम इन्दि एम्फौ फिसियोब्ला आोङो इन्दि बिफौ फोनानै लाग्रोन नो गोनां जायो बिनि उनाव लोगो लोगोनो एम्फौनि बिदैखौ जोङो बथुमनानै लानांगौ एम्फौनि दैखौ बुथुमनानै लानानै जोङो बेखौ दाबसे जायगायाव मोजां माने दुङा सुवा जोङो दोनथुमनानै दोनांगौ जायो। लोगोसे गोसाननैसोनि उनाव बे बिदैफोरा फिसा फिसा एम्फौआव गफायगोन दाना बे एम्फौ फिसा गफायनायाव जोङो बै इन्दि लोगो लोगोन जनो जोंना फोनानै लानाय इन्दि बिफाङाबो गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिगोन दा बे गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ जोङो बै फिसा फिसा गोरलै गोरलै एम्फौनो जोङो जाहोग्रोनाय जायो लासै लासै एम्फौआ आ गोजां हमो गिदिर जानायजों लोगोसे जोङो एम्फौनि ओ जोङो बिलाइखौबो थोजासे मोनहोनो थाखाय जोङो गिदिर गिदिर बिलाइ रानाय इन्दि बिलाइ खौ जाहोलांनो हायो। लोगोसे जोङो बियो देरैनो देरैनो जेब्ला गावहा सम जाबाय फिथोब थोबनायनि सम खम जाबाय अब्ला एम्फौआ निजे निजे गाव गावनो आदार जानो नागारो आरो बियो हागौमानि खिगारो हासुगारो बिनि उनाव बे एम्फौफोरा फिथोबथोबनो थाखाय जायगा नागिरो बांसिनै इन्दि एम्फौनि बेलायावथ' इन्दि एम्फौआ आदार जानो नागारनानै गोजौआव दावखोनो हमो गोजौआव दावखाोलाङो बे एम्फौखौ जोङो बर' रावाव गोमोन जानाय होननानैबो बुङो। दा गोमोन एम्फौफोरा गोजौआव मानखोलांनानै फिथोब थोबनो थाखाय जायगा नागिरो। माने जोङो फिथोब थोबनो थाखाय जोङो माखासे जोंनि बर' मुङावथ' जों माहाव बिलाइ बा आदुमब्रा बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बेफोर बिलाइफोरखौहाय जोङो दाननानै खानानै होनाय जायो बे बिलाइफोराव जोङो गोमोन जानाय एम्फौ फोरखौ हगारनानै होयोब्ला एम्फौआ गाव गावनो थांनानै बेहाय जायगा लायो आरो बे जायगायावनो एम्फौफोरा फिथोबथोबो दानिया जोङो बै फिथोबफोरखौ बे बिफां दालइ गाम्बारि बिलाइ बा जोङो माहाव बिलाइनिफ्राय जोङो आलादा खालामनाय जायो आलादा खालामनानै बोखारनानै जों दाबसे जायगायाव दोनो दोननायनि उनाव जोङो बे एम्फौखौ जोङो जिरनानै सिङाव थानाय एम्फौखौ जों दिहुनो जाय एम्फौखौ जोङो एम्फौ लाथा होननानै बुङो बेथ' जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोथाव जाग्राबो हिसाबै जों बाहायो एम्फौ लाथायाथ' जोबोद गोथाव बेखौ जोङो बाजाराव फानोबा से किल'आवनो बाजौ द'जौ गाहामनि जों फाननो हायो बेयावबो जोङो एम्फौ लाथा फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। लोगोसे जोंहा फिथोबाथ' जोंहा गोबां आ बाजाराव फाननो थाखायनो जोंङो बानायखानाय जायो फिथोबनिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनो हाखायो। एम्फौ फिसियोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोङो मोननै खोन्दोनिफ्राय जोङो मुलाम्फाखौ मोननो हायो मोनसेया जाबाय एम्फौ लाथा खौ जानो थाखाय फाननानै गुबुन मोनसेया जाबाय फिथोबखौ खुन्दुं सि बानायनो थाखाय बेखौ बाजाराव फानहरनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो।
औ नोंथां।
बुंनो थाङो होनोब्ला एम्फौ फिसिनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आंथ' बिनो गोबां रां आरजियो लोगोसे जिखि नि हा एसे एनै दङ बे आबादफोराव आङो सिगां सिगांनो इन्दि बिफांफोरखौ गायनानै लाखायो लानायनि उनाव जाहाथे आं हा एम्फौआ जेब्ला देरो आदार जाफुनाय जायो अब्ला जाहाथे बे एम्फौफोरा ओ आदारनि आंखाल जानाङा दा बेबायदिनो आरो आङो गोबां एम्फौ फिसिनानै मुलाम्फा आरजिनाय दा नोंथाङालाय माथो मावगासिनो होनबालाय?
औ नोंथां आंबो दासान्दि आबादखौनो मावगासिनो दङ। बे आबादफोरनि गेजेराव आङो थालिर आबादखौनो बांसिन मावो आरो बेखौनो साबसिन मुलाम्फा गोनां होननानै सानो
आबो थालिर आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थालिर आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जायगा खौ बासिग्रोनानै लांनांगौ जायो बबे आबादथिलिया मोजां जागोन बेखौ जोङो सायख'नो गोनां जाथारो गिबियावनो बै हाया गोजौ जायगा जानांगोन। बेवहाय दै थायै जानांगोन एबा दै थाब्लाबो थाब रानलांग्रा हा जानोनांगोन आरो जायगाया लांदां जायगा जानो नांगोन। बेवहाय गिदिर बिफांफोर थानो मोननाय नङा एबा माखासे हाग्रा बंग्राफोर दङब्लाबो बे हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनो गोनां जायो
बेवहाय गायनायनि गिबि खोन्दो हिसाबै जोङो मोनसे थि जान थायाव बेखौ गायनो नांगोन आरो नायनो नांगोनदि बेवहाय साननि बिदुं सोराङा मोजाङै जाहाथे गोग्लैनो हायो बेनि थाखाय द' फुट गोजान एबा दाइन फुट गोजानाव गायोब्ला मोजांसिन जायो मानो होनोब्ला बेबायदि गायो ब्ला बेवहाय थोजासे बिबांनि बार आरो साननि सोराङा गोग्लैयो जाउनाव बिसोरो सोरां बिजिरखौ दानाय बिखान्थिखौ मोजाङै मावफुंनो हायो दा बेखौ खालामोब्ला मोजां जायो आरो बेनि अनगायैबो जोलै सायख'नाय जोलै सायख'नायनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला थालिर बिफांनि जोलैखौ मोजां मान्दान दानि जोलैखौ सायख'नानै लानो गोनां जायो जेरै जि नाइनफोरखौ बुंनो हायो
आरो माखासे बेराम गैयि जोलैफोरखौ जोङो सायख' नांगोन बेराम गोनां जोलै बेदरखौ जोङो सायख'नो लानो नाङा नङाब्ला बियो आब आबाद मावफुबाय थानायनि गेजेर समाव बियो थैलांनो लायो
बेबायदि जायोब्ला आबादारिहा गोबां खहा जायो बे जोलै सायख'नायनि उनावबो आरो बेखौ सरन होनानै खालामनाय जायो सरन होयोब्ला बेनि माखासे बेखौ सोलेरनि रैखाथि होनाय खालामनो हायो थामहिनबा बेयो उनाव बिफां जायोब्ला बे बिफाङा माखासे एम्फौ एनला एबा माखासे बिज बिजानु माखासे बेरामफोर बेनिफ्राय बारग'नो हायो।
बेनि थाखायनो सदन होनानै लानाय जायो। दा सदन होनायनि उनाव बै बे बेदरखौ जोङो गायनो हायो गायनायनि उनाव बेयो जोथोन लानांगौ जायो बेखौ बे जोथोन लानो थाखाय
हाग्रा फोथैग्रा मुलि बाहाय नांगोन नङाब्ला हाग्राखौ सनलानाय एवस्रांनाय बेफोरबायदि जायगायाव हाग्रा थैग्रा मुलि होनानै सुस्रांजानायनि उनाव जुदि थालिर बिफाङा देरोब्ला देरनायनि उनाव बेहाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि होननांगोन आरो बेखौ सम सम फोसाबबाय थानो नांगोन। एम्फौफोरा बै थालिरनि बिलाइ बिथराय बेफोरखौ जायो आरो बेबायदिनो माखासे बेरिफोर थायो माखासे थाम्फैफोर थायो बिसोरो थालिर बिलाइ गोरलैयाव माखासे बेरामफोर सोमजिहोयो बेखौ गाज्रि खालामो बेनि थाखायनो बै एम्फौ फोथैग्रा मुलिखौ बाहायनो गोनां जायो। बेनि उनाव थालिर आबाद मावनायनि मोनसे गोनांथि गोनां खोन्दो हिसाबै दै होनायखौ जोङो बुंनो नांगोन। दै होनायाव जोङो। खम खालामनो नाङा मानो होनोब्ला थालिर बिफाङाव दैनि जोबोद गोनांथि जायो। दै खम जायोब्ला बिनि दिहुुनथाया खम जायो। आरो गुबुन गुबुन बेराम निबो गोहोम खोख्लैनो हागौ। बेबादिनो जोङो। बोथोर नायनानै बोथोर दै होनो गोनां जायो। जेब्ला गोबाव सम अखा हाया अब्ला जोङो दै होनो गोनां जायो। बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोराव जोङो दैखौ होथारनो नांगौ। बेबादिनो गायनायनि उनावबो दै होनो हायोब्ला मोजां। जेब्लानो दै नांगौ अब्लानो दै होनो हायो अब्ला बेयो मोजां रोखोमनि दिहुनथाइ होनो हायो मोजां रोखोमनि फिथाइ बेफोरबायदि थायहोनो हायो। आरो बिदां बिदांफोराबो गोलाव जायो। बिदाङा गोलाव जायोब्ला बेहाय जोङो बांसिन